औ नों
औ नोंथां औ खोनादों खोनादों। होमबा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो सानदों आरो ना नोंथाङा बेनि थाखाय सम होनो हागोन। औ बिदिब्ला जोङो बे ओ बैसागो फोरबोनि सायावनो एसे फोरमाय ओ सावरायनोसै नोंसोरनिथिं मा बायदि बे फोरबोखौ फालियो बा जों जोंनिथिं मा बायदि फालियो बेखौ एसे ओ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मिथिलायनोसै आरो
औ औ सागो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो औ
जोङो बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि एकदम गोसो गोरबोजों नांथाबनानै थानाय बा ओ गोसो गोरबोआव सिथाबनानै थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो जायनि जोङो ओ बोथोर सफैहां जाब्लानो जेब्ला दाउ खौऔआ गाबो अब्लानिया जोंनि गोसोआव माबायदि माने ओरैबायदि माने बैसागो सौफैयिनि सिगांनो जोंनि गोसोआव बैसागो बैसागो बा ओ रंजानाय रंजानो बेबायदि गोसोआव माने मोनदां फैयो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो जेब्ला ओ माखासे जोङो मख'नांगोन जे ओ बै गोदोनि जोङो समावहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गावसोरनि ओ गोसो बा सिख्लाफोरा लाइमोन सिख्लाफोरा बिसोरो गावसोरनि गोसो थोनायनो थोनो थोनायखौ अ बा गाव हास्थायखोमानानै थानायखौ फोरमायनो थाखाय बा बेनो ओ आर'नाइ फालि होनो थाखाय जोङो माने बिसोरो बे बैसागुनि दानसे एबा दा जिबा सानसोनि सिगाङावनो बिसोरो आर'नाइ फालिखौ दानानै दिहुनोमोन आरो बेबायदिनो उनावहाय बिसोरो बैसागो बोथोराव आ गावनि फसायनाय बा गावआ मोजां मोनखोमानानै थानाय बै सेंग्रा एबा अनजालुफोरनो बिसोरो बेबायदि दानानै लानाय आर'नाइ फालिखौ बिसोरो होयोमोन आरो होनाय बे माने जोंना बे बैसागो बोथोरावनो मान ओ बिदि जर जुलि जानाय बेफोरबो जोंनियाव माने सोमोन्दो दं आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोङो उनावहाय ओ गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागो महरै मोसौखौ मान होनानै जों फालियो जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौखौ बायदिसिना हालदै बा हांगारजों जों फोथा फोननानै फाग ओ समायना ओ खालामनानै बिबार गारहो बिबार माला गानहोनानै लाव फान्थाव जोङो बे लाव फान्थावखौ जों गानहोयो बेबायदि गानहोनानै ओमफ्राय जोङो दुब्लि फोथारबा बे दैमा दैसाफोराव जोङो लानानै बेखौ थुखैहोयो आरो थुखैनानै जोङो बेखालि उदाङै हगारनानै होयो मोसौखौ बेबायदिनो मोसौआ हगारना फैनानै ओमफ्राय जोङो मोनाबिलियाव फिन बेखौ खाफिनो जोङो बै खानाय दिरुंफोरखौबो जोङो बे बे सानावनो जोङो सोलायनानै गोदान होजोबो आरो बेबायदि जोङो मोसौ बैसागोखौ फालियो ओमफ्राय जोङो बे मोसौ बैसागो खालिनो आरो जोंनियाव मोनसे खान्थि दङ जोङो जायखौ गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो जों बै गोखा गोखैयाव जोंनि ओ बुंनाय ओ फोरमायनाय बायदिब्ला जोङो बे गोखा गोखैखौ जौसे सेथा जोङो नागिरनानै जानांगौनो अब्लानिया जोंनियाव माने
औ औ
बियो मुलि बायदि खामानि होयो होननानै जोङो फोथायनाय दङ बा जोङो गोदो गोदायनि ओमफ्राय बेयो सोलिबोदों आरो बेखौ बे जौसे से था जोङो हाग्रानिफ्राय मैगं मैला जोङो नागिरनानै जानाया माने जोंनि बेराम आजारखौ होखारो होननानै जों फोथायो बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो गोजाम बोसोरखौ जोङो बे गोखा गोखै जानायनि गेजेरजों जों माने बिदाय होनाय होननानै जोङो फोथायनानै जोङो बै मोसौ बैसागोखालि जोङो बेलासे एबा मोनाबिलियाव बे गोखा गोखै खाजिखौ जोङो जायो आरो जानानै जा बे जानायजों लोगोसे जोङो माइब्रानि माथानि जौ बिदैफोरखौ जोङो लोङो बेबायदिनो बिनिफ्रायनो जोङो जागायो होनांगोन आरो जोंनि रंजानाया ओमफ्राय जोङो मानसि बैसागोआवबो जोङो बिदिनो माखासे जों गिबियावनो फुङावनो जोंनि न'खरनि गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमनानै जोङो बोर लायो आरो बैफोर गिदिर गिदिरफोरा जोंनो उन्दैफोरनो बोर सारसियो बेबायदि बो सारस्रिलायनायनि उनाव जोङो थानसालियाव जोङो बयबो रायजोफोरानो न' गामिनि रायजोफोरा रायजो राजाफोरा जयै थाङो थांनानै आर'ज गाबो जाहाथे बे फैबाय थानाय गोदान बोसोरा माने माबा जाया जेन'बा जेबो खैफोद आफ खाफोद जाया बा जोङो बेबायदि जेंनाफोराव गोग्लैनाङाथों जाहाथे मोजाङै मोजां आलो गोजोन माने बे बोसोरा गोदान बोसोरा बारलाङो बा फैगौ फैबाय थानाय बा सोलिफु बोसोरा बारलाङो बेखौ हास्थायनानै जोङो बेफोरबायदि बिदि आफा गसायनाव बा इसोरनाव जोङो आर'ज गाबो आरो बेबायदिनो जोङो नै बैसो बैसागो एबा मानसि बैसागोखौ जोङो फोजोबलाङो ओमफायथ' जोङो बेनि उनाव जोङो माखासे बेबायदिनो गावबा गाव खौ जायगा लायै जायो गामि गामि मोसायो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मोसायो बा बयनावबो एसे बेबायदिनो एसे एसे माइब्रा बिदै सोरबा होयोब्ला बा जौ बिदै होयोब्ला बेखौ लोङो बेबायदिनो बयनिबो न'खराव जों हाबनानै मोसायो आरो बेबायदि औ नोंथांमोननिथिं ओमफ्राय बेफोरो खान्थिया माबायदि सोलिनानै दं बे मोसानाय बा न'खर न'खर गिदिंनाय बेरायनाय जौ लोंनाय बेफोरबायदि खान्थिया नोंसोरनियाव दाबो नुनो मोनो नामा नोंथां
नुयो नोंथां औ आं एसे बुंनोसै जोंनिथिंजायनि जेन'बा बैसागु फोरबोआ माबोरै फालि जायो आरोना
नंगौ नोंथां औ
औ दा बिब्दिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोंनाबो बिदिनो बोसोर गोजामनि थ माने जे जे न' जेन'बा जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु बेखौ फालिनाय जायो जेनेबा संक्रान्ति दिनावहाय आरो दा बे बेनो मोसौखौ जोङो बे दिनाव मोसौखौ थुखैनाय जायो ओमफ्राय मोसौ नि थाखाय ओ गोबां आर'ज गाबो जे माने मोसौआनो जेन'बा जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे जों जोथोन लाखिनांगौ मोनसे जिब आरो जाय माने जोंनि आबादारि बै जिउआवहाय माने गोबां मदद होयो दा बेनिखायनो बे दिनखालिहाय जोङो मोसौनि थाखाय बिदिनो बोर बिनाय जायो आरो मोसौआ जाहाथे जेनेबा गोजौ गिदिर गोलाव जानो हाथों बिदिनो जोंनि थाखाय खाय माने फैगोन बोसोरनि जे जोंनि आबादथिलियाव जे खामानिफोर दं बेयाव मावाफुंनो बेखौ मावफुंनायाव बिसोर मोजाङै हेफाजाब होनो हादों आरो औ दा बिदिनो नैथि सानखालिनिफ्रायनो नोंथां बुंनाय बायदियै जोंनिथिंजायबो बिदिनो मानसि बैसागु फालिनाय जायो दा बेयाव बिदिनो जोंनिथिंजाय ओ
थानसालि बा जेन'बा मन्दिरबो दङ जेनेबा मन्दिरावबो जों थाङो बिदिनो आवथि होनाय जायो आरो जेनेबा फुं समावहाय बयबो गामिनि लोगो लानानै ओमफ्राय बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ जेनेबा बोर सारस्रिबाय उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होबाय बिदिनो खुलुमबाय औ बिदि जायो ओमफ्राय दा बिदिनो सान समावहाय जेन'बा बोसोरसे गोजो जेनेबा गामियाव जेबो फालिनाय जाया नालाय दा बे दिनखालि जेन'बा खेला दुला बेफोरखौ खुंनाय जाबाय जेनेबा खारानाय बारनाय आ गथ'साफोरनि थाखाय ओमफ्राय जेन'बा ओ लाइमोनफोर आइजोफोरनि थाखाय जेन'बा दैयाव बोरियाव बेफोर माखासे खेलाफोरखौ लानाय जायो आरो जे माने थालिर बिफां गाखोनाय माने जोंनि दोरोङारि माखासे खेलाफोरखौ जोङो बे फोरबोआव गेलेनाय जायो औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिरुं बोलायनाय बेफोरबो थाहैबाय ओमफ्राय दा बिदिनो थुनलाइयारि बादायलायनायबो थाबाय जेराव जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बिदिनो सावगारि आखिनाय मिथिखायो बादायलायनाय बिदिनो कन थाइ लिरनाय बेफोर बादायलायनाय खुंनाय जायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो मोनासे समाव ओ जोङो जेन'बा मोनासे माने सानजौफु बेफोराव ओंखाम एसे एसे जानानै बिदिनो ओ गामिखौ गिदिंनाय जाबाय जेरै नोंथाङा बुंदों जे खाम जथा सिफुं लानानै बेरायो औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो खालामो ओमफ्राय बिदिनो ओ थांबाय मोसाहैबाय दा बै समावबो ओ जे गान खनो बा माखासे मेथाइ रोजाबो दा बेफोरनि मेथाइखौबो बैसागु जानायनि जेनेबा दानसे सिगांफोरनिफ्रायनो थालिम होनाय जायो आरो जे माने बेयाव खननो थाखाय माने गोबां मेथाइ सुजुनाय जायो दा न' न' हाबो ओमफ्राय बिदि बिदिनो ओ बोर बियो बोर होयो बिदि आरो रंजायो मोसायो जेन'बा माइब्रानि बिदै लोङो बे आरो ओमफ्राय दा दा बै मेथाइ आरि सुजुनायजोंबो माखासे बादायलायनाय जायो आरो जाय माने माखासे बैसागु थिलियाव थांनानै बिदिनो गामि गंसे बा मोनसे ओनसोलै बे बैसागु फोरबोखौबो खुंनाय जायो ओमफ्राय बेयाव थांनानै जे लांदां बैसागु बिदि मोसानाय फोरबो जेनेबा बादायलायनाय बे फोरबोआव बिदि मोसा मोसानाय बादायलायनायखौ खुंनाय जायो आरो जेनेबा जाय माने देमसि मोसानो गोरों बिसोर मोसागोन दा जेनेबा दोरोङारि बैसागु मेथाइजों मोसानाय जेनेबा गाव गावनि सुजुनाय जेनेबा खाम जथा सेरजा सिफुं दामना होगोन दामगिरिफ्रा ओमफ्राय मोसाग्राफ्रा मोसागोन आरो बिदिनो बिसोरखौ ओ नायनाय जागोन आरो ओ जेनेबा बासिनाय जागोन जाज खालामनाय जागोन आरो ओमफ्राय बेजोंनो बान्था होनाय जायो औ
औ
दा बिदिनो गोबां माने जोंनि ओनसोलाव नोंथां होननाय बायदियैनो एखेयानो ओ माने बारा फारागथिखौ जों नुनो मोना मानोना बे मोनसे जोंनि दोरोङारि फोरबो जाहैबाय नालाय दा बिदिनो आरो औ
होनोमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेयावनो
औ औ औ जागोन दे नोंथां औ